औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
नोंथांजों आं जोंनि माखासे हुदानि सायाव सावरायगौमोन आं सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन दे।
उम नोंथां नोंथाङा जेनेबा लाइफआव मा खालामनो मोजां मोनो
आं दा सोलिबाय थानाय ओ आङो उम उह संनाय खावनानै आं जोबोर मोजां मोनो आरोना बिदिनो।
अ
ओ कुकिं खालामनानै आं जोबोर मोजां मोनो ओमफ्राय बिदिनो आङो मेथाइ खोनासंनानै आं जोबोर मोजां मोनो उम गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि लेंगुवेजनि आङो मिउजिं खोनासंनानै आं जोबोद मोजां मोनो आरो आरो आं ओह इदिनो फुटबल गेलेनो आं मोजां मोनो। नोंथाङा
आंनि बे ओस आंनि हुदाया गोबां दङ आं जि टेलर खालामना मोजां मोनो पार्लार खालामना मोजां मोनो माखासे आरो ओ
औ।
गेलेनायनि सायाव आं माखासे गेलेनायखौ गेलेनो मोजां मोनो। जेरै काबादि इनिफ्राय गेम मोनो मबाइल फोरावहाय माखासे एक्सट्रा गेमफोरखो गेलेना मोजां मोनो।
औ।
इनिआव आंबो मिउजिक खोनासंना जोबोद मोजां मोनो। बरनि हिन्दीनि गासैबो स-मेथाइखौनो खोनासंना मोजां मोनो आरो।
औ ओ नोंथाङा ओ बांसिन ओम मा गेलेनाय जायो?
आं बांसिन मबाइलावहाय आं बिदिनो मबाइलाव माखासे ओरैनो सोलिबाय थानाय गेमफोर फैयोना। फोर गेमखौ गेलेनो मोजां मोनो।
औ।
बांसिन आरोना ओमफाय ओरैनो खारनायफोरबायदि एक्सट्रा गेमफोरखौथ आं गेलेनाय जाया।
औ।
आं बांसिन सम होयो होमबा आंनि जि सिलायनायनि सायाव।
उम सि सोलायनाय
जि सिलायो आङो जि जि सुथाबो मिचिनावहाय।
औ। उम नोंथाङा मा मा रोखोमनि जि सिलायो?
आङो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आङो ब्लाउस सिलायो ओमफ्राय फ्रक सिलायो। इनिफ्राय माखासे डिजाइन डिजाइनफोर डिजाइन डिजाइन फ्रक सिलायो डिजाइन डिजाइन ब्लाउस सि सिलायो ओमफाय आं बयसफोरनि थाखाय सिलायनाय जाया आरो। हौवासाफोरनि थाखाय आं सिलाया बांसिन हिनजावसाफोरनि था खाय नै सिलायो आरो। माने खा सिलायनो होग्राफ्रा जि जा थिनो एफोरखौ मावनाय जायो आरो। मा जि सिलायनो लाबोयो बेखौनो सिलायो आरो। खालि हौवासाफोरनि थाखाय आं जि सिलाया।
अ उम ओमबा नोंथाङा फ्रि टाइमाव उह गेम गेलेनानै मोजां मोनो आरो न
औ फ्रि टाइमाव आं बांसिन गेम गेलेनो मोजां मोनो आरो।
औ। उम नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दंबा सोंजागोन।
ओ नोंथाङा दायो ओरैनो फ्रि थायोना माबा मोनसे मावो?
ओह आं दा ओरैनो फ्रि थायो आरोना न'आवनो थाथ'यो।
उम।
उम फ्रि टाइमावथ' आं ओरैनो
उम आंबो इदिनो ओ मिउजिकफोर खोनासंना माखासे भिडिअफोर नायनानै इदिनो टाइम बारहोयो आरोना दा।
अ
औ
नोंथाङा स बे संनाय खुरनायनि संनाय खुरनायनि अनगायै आरो बेलेग खामा नि मामो
उम संनाय खावनायनि अनगा आङो खामानि ओम रोङायानो होनफ्राम जायो दे।
अ
आंना बेनो जायैबाय आरोना मेेन स्केला।
ओमबा नोंथाङा
ओहो
ओ
ओम आं बिदिनो संनाय खावनानै आं बिदिनो जोबोर मोजां नाङो आरोना अ ओ। गोथाव गोबां गोबां रोखोमनि बिदिनो संनानै आङो गुबुनखौ अ
ओं
आं मोजां खोनायाखै नोंथां।
दों ओ आं बिदिनो ओ गोबां गोबां रोखोमनि गोथाव ओ संनानै आं जोबो हेलौ। खोनादों ना?
औ औ खोनादों दे।
हेल' खोनादों ना नोंथां?
ओं खोनादों खोनादों खोनायाखै नामा?
दिनो गोबां हेलौ
औ खोनादो। हेलौ
हेलौ
औ खोनादों खोनायाखै ना खोनादों ना?
हेलौ
अ आं खोनादों खोनादोंमोन आङो खोनायाखै नामा?